औ नोंथां आं बुंनायखौ
खोनादोना
औ नोंथाङाबो खोनादों ना आं बुंनाय
खोनादों खोनादों
अ दे बिब्दिब्ला जोङो दाथ' दै गोजां बोथोर नङा होमबा
नंगौ
औ जोङो दा दैज्लां बोथोरनि बागैनो एसे सावरायनोसै आरो
औ ओम
दा जेनेबा दैज्लां बोथोर होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बर' फोरा बे बोथोराव माने गायनाय फुनायनि जोबोर फिर जायो नङा होमबा न'ख'र नख'र बयहाबो जेनेबा गायो फुयो बे बोथोराव माने जोबोर फोथाराव एक्टिभ थाथारो आरो बर'फोरा
ओम
एक्टिभ थानायखौ नुनो मोनो दा नों नोंथांमोननिथिंजायबो बेबायदि जेनेबा दैज्लां बोथोराव माबायदि नोंसांमोननिथिंजाय एसे बुंनानै होनो हागोन नामा माने गायनाय फुनायजों माबायदि
उम उम
अ नोंथां
ओ देग्लाय जोंनिथिं आरो दं आरो जे खायसेया गायखांबायानो जोंनिथिंजाय
अ माने नै आथिखालावथ' माने ट्रेक्टरजों एवनाय जायो नालाय हाखौ गोदोथ' जेनेबा बांसिनानो ओ
तिसुवनि सिगां माने फोजो लास जानायफ्रा बुङो नालाय
औ
हालि-जांख्रा जालाय जालायखांबायबो ओमफ्राय आरो दंबावोबो जेनेबा जोंनिखिजाय दासान्दिथ' जेनेबा मैया दाख्लैनिफाय सान्दुं दुंबाय दा सान्दुं दुंबाय थाबाबो जेनेबा हाफोरा सोरनाबा बिराद मोजांमोन माने ओमफाय गाज्रि माने अखा हाबाय थाबाबो दै थाया सोरनाबा
अ नोंथां बेनिफ्राय आरो आंबो जोंनिथिजायनिखौ एसे बुंनोसै खोनादोंना नोंथाङा? खोनादोंना नोंथाङा?
अखा हाबायथा दैयानो द बार नोंथांमोननिखिजाय बोरै गायनाय फुनाया दा सलिनाया?
अह माने जोंनिथिंजायथ' गासिबो ट्रेक्टरजोंनो हालेवजोबनाय जायोना एनिफ्रायो माने हालेवनाय समावबो जोबोर बयहाबो माने बेस्राबो हालेवो बैस्राबो हालेवो माने फागोखौनो मोनलाया बेबायदि जायो आरो जोंनिथिंजाय बेनिफ्राय आरो गायनायनि समावबोथ' जोंहा बिब-बिबायदिनो जायो। आथिखालावथ' माने गोबां आइजोफोरानो माने एसेबां हायजिर खामला मावला। आगोलनि बायदि ओमफाय जायनि जाहोनावहाय माने गायनाय फुनाय बोथोराव हायजिरफोरखौ मोननो जोबोद थान थान जायो आरो माने जोंनिथिंजाय बेनिफ्रायो बे हायजिराफोराबो माने बोसोरै बोसोर माने फैसाफोरखौ एसे बाराय बारायहै लाबाय थानाय जायो आरो जोंनिथिंजाय माने फुनोबो गायनोबो एसेबां मानसि मोना नालाय गामिफोरावथ' माने जोंना मानसिफोरखौनो मोननो थांलिया आरो आथिखालाव हायजिराफोरखौ बेनिफ्राय गोजान गोजाननिफ्रायसो माने लेंंहरनानै लाबोनो गोनां जायो आरो जोबोर खस स्ट'जों खोनादोंना नोंथाङा? बेनिफ्राय बेबायदिनो जोबोर खस्थ'जों लिंनानै लाबोयो गायो। फुयो इनिफ्रयो बे दैज्लां बोथोराव माने जायगा लानानै जायगा दै औ खोनादों ओमफाय जायगा लानानै जायगा माने दैफोरखौ मोननाय जाया होननानै खोनायो आरो जोङो खिन्थु जोंनिथिंजाय माने अखानि दैजों माइखौ गायनाय जाया आरो। अखानि दैखौ नांलाया जोंनिथिंजाय माने दंग' दंखा थायोना ओमफाय बै दंग'नि थाखायनो माने दैया एबोललेबोल थाखायो जोनाव जोङो बै दंग'नि दैनिफ्रायनो जोङो ओ फोथारफोराव माने दुब्लि फोराव दैफोरखौ सोनानै लानो हायो आरो एसेबां बेबाय सिन्था गैया आरो ओमफाय दा नोंथांमोननि जों जेनेबा माबायदि माइ गायनाया जेनेबा अखानि दैजोंल' नेनानै गायजायोना ना बेबायदि दंग'नि दै सोनो हानायनि राहा दङ एसे फोरमायनानै होदो आंबो नोंथांमोननि जोंनि माने एसे दैज्लां बोथोरनि हालोदखौ एसे मान मिथि नो लुबैदों आरो नोंथां
ओम ओम जागोन खिथानि आं
औ दे खोन्था नोंथां
ओ दो जेनेबा जोंनिखिजायथ' बेबायदि दंग' दंग'निफ्राय दै लाबलायनो हानाय बिदि जेबो राहा गैया आरो। खाथियाव इदिनो सोरनावबा इदि फ फख्रि फुख्रिफोर थायो बिनिफ्राय खायसेया इदि मेचिन लागायनानै माबायो। खोथियाखौल' जोंनिखिजाय बांसिन बेबायदि मेसिन लागायनानै फैयो आरो खोथियाखौ बु बहुत एदभान्स फैयोथ' बैसागु खाथियावनो बैसागु बायखांनानैनो फैयो नालाय। ओमफाय बिदिनो गायनाय टाइमावथ' बा ओमबो दङ बे नङा जिखिजाया इदिनो दंग'थ' गैया नालाय खाथियाव।
न'खर न'खर बिदिनो बरिं जों गायनालाय खायसेयाथ' बोथोरखौ नेथारनांगौ जायो माने खोथिया फोनायावबो खायसेया बो बोथोरखौनो नेनानै अखाखौनो नेनानै माने फोथारनांगौ जायो। बि आरो बिसोर सुबिदा गैया बिदिनो खाथियाव फिसारि गैयाबा। ओमफ्राय आरो बिदिनो बरिं गायना लानाय गैयाब्ला। बिसोरो बोथोरखौनो एकदम बोथोरखौनो लोब्बा लानानै मावथारनांगौ। आरो अखा हायाबा बिसोर गायनोनो हानाय नङा।
औ बेनिफ्राय आरो जोंनिथिंजायथ' दैनि बेबायदि आंखाल गैया आं खोन्थाखाबाय। नोंथांनो नङा होनबा। थां बेनिफ्राय जोंनिथिंजाय माने बे हाजिरानिल टेनसन जायो आरो मानसिफोरा। जायहा हा दङ माइ गायगोन बिस्रा माने नख'रावबो थ हायाथ बिगाब्रै बिगाब्रै बिगाबाफोरनि अनगायैबोथ गोबां दस बिघा बिस बिघा थानाय नख'रफोर दं नङा। ब्ला माने बिसोरबायदि नख'राव नांगौ बायदि माने गायग्रा सुबुं गैया मानो होनोब्लाथाय बे बिस बिघा हा खौ गायजोबनोबाथाय जोङो गोबां बुरजा मानसिनि गोनांथि जायो नङा होमब्ला बेनिफ्राय न'वाव मावना लानो हायो बेबायदि खामानिनि थाखायनो माने बे दैज्लां बोथोरनि समाव हाजिरा फाग गो मोनिफोरखौनो माने जोंना बेखौसो गिनो गोनां जायो आरो दैनिथ' टेनसन गैया नों जेनेबा दैखौ दंग'निफ्राय लाबोनानै नोङो गोसोबानो अखा गैयाब्लाबो सोफैनो हायो जोंना माने दंग'वा गोथै दंग' नङा आरो माने दैज्लाङावल बे दंगजों दै बोहैनाय मेसेङाव बेबायदि राननानै थानाय बेबायदि दंग' नङा माने कन्टिनिउ माने बेयो दैज्लाङानो जा बा मेसेंनो जा गोरान बोथोरानो जा मानो बेवहाय दैया माने थाबाय थाखायो आरो बेबायदि आरो नों
ओम
बेनिफ्राय माइखौथ' जेनेबा दै थानाय जायगानि मानसिफोरा बै हाफोराव जोंना माइखौथ' गायोना। बेनिफ्राय खायसे जेनेबा हाफोर खुर ख्ला जानाय गोरान जानानै थानाय जेनेबा खेथि मावजानाय हाफोर थायो नङा होमबा। बेनिफ्राय बेफोरबायदियाव माने दैज्लांनि मैगं आबाद मावनाय जायो आरो दा जेरै फानलौ फान्थाव लेस्रा जिंखा
ओम
फ्राय ओ बेफोरबायदि आबादखौ जेनेबा दैज्लांनि जोगोनार बेफोर आबादखौ मावो आरो ओ माने दैया बै फोथाराव जेनेबा गायनाय जायगायाव दै जानानै थायोब्लाबो जेनेबा बे दैखौ माने जावखावनानै हरनानै बै गाहाय जायगाथिंजाय माने खोलैहरनो हानायनि थाखाय आरो बेफोराव माने बेफोरबायदि आबाद मावनो हायो आरो बेनिफ्राय बेफोरनि गेजेरजोंबो माने गोबां फैसा मोनो आरो माइ गायै सुबुंफोराबो माने दैज्लांनि समाव
औ
बेफोरबायदि जायो आरो गोरान जायगाफोर गोरान जायगा बायदियानो जाबाय बेयो माने गोसोब्लाथाय दैखौ जावखावनानै हरनो हायो आरो जेनेबा बैफोरबायदि मैगं फसलफोरखौ जेनेबा मावाब्लाबो ओ माइ आबादखौ मावनो हायो आरो बेबायदि जोंनिथिंजाय दा नोंथांमोननिथिंजाय दैज्लांनि समाव मा मा आबाद मावनाय जा इयो जेनेबा मावनो हायो एसे मैगंफोरनि नामफोरखौ बा नोंथांमोननि जायगायाव नुनाय आबाद माव मावनायफोरखौ एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा
जागोन थ जेनेबा मानसिफोरा जोंनि बर फोरा आरो
दैज्लांबो बोथोराव बांसिनानो माइखौ ल गायो ओमफ्राय खाय सिया दै जानायनि एसे सिगाङाव माने जुखामफोर फैयो आरो जुखाम
औ गोजां बोथोराव
मावो जोंनाव खिन्थु दा मावनो हाया आरो गोजां बोथोरावल' मावो जोंनियाव ओमफ्राय दाथ' बिदि खेथि मावनो हानाय माबा गैया ओम
दे नोंथां होनबा जोंना टाइमा समा जाबायमोन नोंथां खोनादों ना औ जोंना समा जाबायमोन नोंथां दे दे
जागोन दे